आङो दायो नोंथांनियाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदों आरो नोंथांजों। नोंथाङा दसे सम आंजों सम होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे हागोन नोंथां।
जोङो बिदिब्ला दैज्लां बा बिदिनो बोथोर बेफोरनि बारै सावरायनो नागिरदों। सिगांग्रो नोंथाङा एसे फोरमायलांग्रोनो हागोन नामा?
अ आच्छा आच्छा जागोन दे दैज्लां नङा होमबा?
औ
अ अ अ दे ओरैनो दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्लाथ' जों अखा बोथोरखौ बुजियो नङा होमबा? दा दैज्लां बोथोर सफैयोब्लाथ' फ्राय जोंनि गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरा गायनाय फुनाय बा माइ गायनाय आबाद फोथारावनो बहुत मुखुब जानानै थायो।
औ
फ्राय बांसिन जोंनि गामिनि मानसिफोरा आबादजोंनो सोनारनाय आरो आबादजोंनो लोब्बा लानानै जिउ खुंलांनाय जायो नालाय दा बेनिखायनो नैबे दै ज्लां बोथोरा एकदमबारे बयबो न'खर न'खरनि थाखाय बिराद गोनांथार मोनसे मा होनो बेखौ बोथोर आरोखि। दैज्लां बोथोरा। जेरावनिखि गावनि बोसोरसेनि जानाय लोंनाय बेखौनो बेयाव मा बुथुमनानै लानो गोनां जायो आरोखि। त। फ्रायै जोङो दिनै दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्ला जों माइ आबादनि सायाव सोनारनानैहाय जिउ खुङो। दा दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोग बे जोङो। माइ आबाद मावनाय जायो आरोखि दा बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन खेथि मावो बाट थेवब्लाबो। बयनिस्रुबो बांसिन। आ गोसो होसोमथारनानै मावनाय आबादा जाहैबाय माइ - थ' बे माइ आबाद मावनायाव बेवहाय जोङो ओ गोबांथार न'खरफ्रानो लोहाबनानै थायो आरो नै दा दैज्लांबो सफैबायानोखा दा दैज्लां बोथोर जानाय लोगो लोगो जों। साफ्रोमबो गंफ्रोमबो न'खरफ्रानो माने नेै बे आबादनि सायावहाय सोनारनानै जि खि खामानि जाया माने गा बे दोन्थ'जोबनानै नैबे माइ आबादावहाय माने माने लोहाबनानै गोसो मोदोम जिउखौ सामथारनानै माने मावनाय जायो आरोखि। दा। नैबे दैज्लां आबादनि माइ आबाद होनाबो। बुङोब्ला जोङो गिबि गिबियावहाय। खोथियाखौथ' फोनानै लाग्रोनांगौआखा नङा होमबा दा खोथियाखौहाय मा बोरै बानायो होनना बुङोब्ला गिबि गिबियाव जोङो ओ नांगौसेबांनि हा बा जायफोरानोखि ओ जेसेबां बिबांनि हा दङ बै बिबांनि हाखौ नोजोर बोनानैहाय माने माइज्लि बा खोथियाखौ स सोमनानै लानाय जायो आरोखि। माइखौनो सोमो आरो बै माइखौ सोमनानै जेला साननै सानथाम दैयाव। हमनानै दोननानै बोखाङो नङा होम बा बै बो खांनाय माइखौनो। जोङो मा होन्ना बुङो माइज्लि होननानै बुङो आरोखि दा बेै माइज्लिक बेवहाय जेब्ला जों आ फोगोन बै फोगोन जा जायगाखौ जोङो गैयाब्लाबो ओ हालौवग्लिनानै खेबब्रै खेबथामसो हालौवग्लिनानै बेखौहाय दोल दोल खालामनानै बेयावहाय माने खुबैना होनाय जायो आरो बे खुबैनानै जि रज'यो बेखौनो जोङो मा होनो खोथिया होननानै बुङो आरो खोथियाखौहाय जेला गायनाय महराव मोनहैगोन बेखौ गैयाब्लाबो से दान बा ओ ब्रैजि बा बाजि दिन। बिनि गेजेरावहाय बै खोथियाखौ जोङो माइ गायो आरोखि। थ' दा बै माइखौ गायनोब्लाथ' जोङो गोबांथार हालेवनोबो गोनां जायो नङा होमबा? दा आथिखालावहाय ओरैबायदि बिदि थाब थाबनो खम समनि गेजेरावनो गोबांथार हा एवनो हानाय ट्रेक्टर ओंखारबाय आरो खम समनि गेजेरावनो बांसिन बिबांनि आबाद मावनो हानाय केपासिटि जाबाय आरोखि। सिगांनि समावहाय थाम ब्रै बोसोरसो आगोलावहाय जोङो नुयोमोन माने फ्राय बांसिनानो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा माने मोसौजोंसो हालौवनाय जायोमोन। बे मोसौजों हालौवो। ब्ला जोङो गोबांथार सम लायोमोन आरो हाख'आ हाख'आ जायोमोन आरोखि नाथाय आथिखालाव बैफोरखौहाय माने बिगियाननि साइन्टिफिकेलि आदबजों मावनायखाय माने नै दानिया ट्रेक्टरजों से घन्टा जायफोरखौ जोङो हालेवोब्ला माबायोब्ला मा होनो नांगोलजों मोसौजों हालेवोब्ला सानब्रै सानबा लायोमोन। बेखौ खिन्थु आथिखालावहाय ट्रेक्टरजों हालौबा से घन्टा नै घन्टानि गेजेरावनो जोङो हाजोबनाय जायो आरोखि।
औ।
गोबांथार ओ आवगायबाय दा आबादावबो दा बेनिखायनो आथिखालाव ओरैबायदिबो जासै माइखौ गायनो थाखाय ट्रेक्टरजों हालेवो आलिखौ दाननो थाखायबो ट्रेक्टरफोरखौनो बाहायनाय नुनो मोनसै। आलि खोनायखौबो जोङो बेफोरदिनो ट्रेक्टरबो नुनो मोनसै आरोबाव गायनायखौबो जोङो बेफोरबायदिनो मेसिन ट्रेक्टर बेफोरजोंबो गायनायखौ नुनो मोनोसै आरो। आरोबाव जोबथियाव मा जाहैबावसो दा माने जेला माइआ हानाय अबस्थायाव मोनहैयो बै माइ हानाय अबस्थायावबो जोङो आथिखालावहाय रोखोम रोखोमनि माइ हाग्रा दाजेम नुनो मोनो आरोखि। दा आ बेथ' माइ हाग्रा होनना बुङोब्ला जोङो फिसा फिसा जायफोरानाखि माने गाव गावनि न'खरनि सुबिदा खालामनो फिसा फिसा हानोबो हायो लोगोसेनो आथिखालावहाय जों पान्जाब हारियाना बैफोराव नायोब्लाथ' जोङो बहुद गिदिर गिदिर आ मिस
दा दालि आबादनि थार आबादनि जायगा होनना बुङोबा जों ओरै पान्जाब हारियानाखौ होनना मिथियोन नङा होमबा? दा बैसोरनि जायगायाव ओरैबायदि मेचिन ओंखारदोंमोन जे जाय मेचिनखौ माने खेबसे टाइमावनो आबाद फोथारावहाय माने हाबोब्ला बैनि आबादनि फसलजों लोगोसे गाससिखौबो माने बोखांना लाबोनो हायोमोन। दा थिग बे जिनिस बुस्थुआनो नै दा जोंनियावबो सफैबाय आरोखि दा जों बाहायनायखौबो नुनो मोनसै इभेन माने जोंबो बाहायो आरो दा जायखौनोखि जोङो कम्बाइन हा ट्रेक्टर होननानै बुङो नङा होमबा? बै ट्रेक्टरखौहाय आथिखालाव माइ हानायाव बाहायो आरो जाय ट्रेक्टरा माने माइखौबो हालांगोन एकदमबारे प्लास बेजों लोगोसे मा जायो मारा ना नानैबो बै माइ आबादनि फिथाइखौहाय माने लगे लगेनो माने बरन खानाय जायो आरोखि। नै बेबायदि महराव जों थारमाने आबादखौ मावो आरो ना दा बेखौ नायोब्ला गोबांथार जौगाबायबो आरो दा दा नोंथांनि नोजोरावहाय बे माइ आबादनि सायाव माबाफोर आह आइडिया दं नामा बुंनो हानाय
ओ दा आं बुंनोथ' माने नोंथाङा एसे फोरमायलांखाबायानो माइखौहाय मारै गायो मारै बोखांनाय जायो बा माबायदि आब बाद मावनाय जायो बेफोरनि बारै नोंथाङानो बुंबो खाबाय आङो आंनि रोंगौसेबांखौ एसे फोरमायलांबावनो सानदों आरो
औ दे निस्सय
नि बारैनो
ओ
जोङो नोंथाङाथ' बुंबोखाबाय जोङो माइ गायगोरनो था खाय जोङो खोथिया नांगौ होननानै। खोथियाखौ जोङो मोनो थाखाय बानायनो थाखाय माबायदि रोखोमनि खोथिया मोननाय जायो बेखौहायो बुंनो सानदों ओ खोथियाखौ जोङो मोनगोरनो थाखाय माने माइखौहाय जोङो सोमनानै सिगांग्रो सोमनानै लायो आरोखि हरनै बा हरथामनि था आइ सोमनानै दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरोखि ओ बेनि उनावहाय दैयाव सोमखांनानै जोङो ओ बहायो बोखांनानै माने गाजा खिलिनो थाखाय साननै बा सानथाम बेखौहायो थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै गाजा खिलि होनाय जायो आरोखि ओ बेनिफ्राय जोङो खोथिया फोगोनो थाखाय सिगांग्रोथ' दुब्लि नांगौ बे दुब्लिखौ जोङो हालौ गोर नानै माने हालौ खननै बा खनथामसो हालौ गोर नानै ला बे आरोखि बेनि उनावहायसो मै होनानै बे जाय गाजा खिलिनाय खोथिया बेखौहायो जोङो फोनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो बे खोथिया खौ मोननो थाखाय नों से दान बा जिबा सानफोर बा नैजि बा थामजि बिदिफोर जौनो थाखाय बेसेबा सम नेनाय जायो आरोखि जोङो बे खोथियाखौहायो गायनो थाखाय जोङो हाखौबो एवग्रोनांगोन नङा होनब्ला जोङो दानि जुगावथ' गोदोनि समावथ' जोङो मोसौजोंनो हालौवोमोन । मोसौजों लासै लासै थैनो खोथिया जाजासिम माने हालौबोनाय जायोमोन आरोखि ओ सिगांग्रो ओ हाखौ खारायगोरो आरो खि बिनि उनावहाय खननै बा खनथाम बा खनब्रैनि उनावहाय जोङो माइखौ बे खोथिया जानायखौहायो फुनानै लानानै बे मोननाय हायाव गायनाय जायो आरो खि
उम
बेनिफ्राय जोङो मोसौजोंथ सानसेयाव दानि जुगाव गायजोबनो हालिया एसेल गायनो हानाय जायो नं ङा होनोमब्ला
औ
ङो दसेनो गायखांनो हानाय दानि जु गावथ' सोलिबायानो दंखायो ट्रेक्टर होननाय बेजोंनो जोङो सानसेयाव जोबोद बुरजा बुरजा गायनो हायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो गायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय माइ फिथाइ बेनि उनावहाय नेयै नेयै माने एसे दानथाम बा दानब्रैसो सम जाबा जोङो माने माइ फिथाइ महर मोननाय जायो आरोखि बेखौबो जोङो बे दुब्लिनिफ्रायनो आजिखालिनि जुगावहाय नुनो मोनबाय जे आखाइजों सिगां बयबो हायोमोन दानि जुगावहाय मेसिन जों बुस थु जोंबो हानाय नुयो आरो खि जोङो बोसोर सेनि जानो थाखाय जमायना दोननायखौ बेखौनो जोङो जु बुथुमना दोननानै हानानै बुथुमना दोननानै माने माइखौहाय दोननाय जायो आरोखि ।
औ औ थारैनो नंगौ ओ ओरैनोथ' आथिखालावहाय गोबांथार ओ रोखोम रोखोमनि मेसिनबो ओंखार खाबायानो नङा होमबा दा आथिखालाव माइज्लिखौनो खेबसेनो गायनाय महरै गायनाय सायसथ' खालामनानै होनो हासै आरो माने बेखौ नों फिन आरोबाव गायलायनांला आरो बेफोरबायदि थ' अब्लाथ' गोबां सावरायनायनि गेजेरजों गोबां खोथा मिथिबायानो नङा नोंथां । दा बेफोरनि सोमोन्दै आरोबाव जोङो उननि समफोराव सुबिदा मोनोबा सावराय लायबावसिगोन नङा होमबा । दा दिनै बे खिनिसिमखौनो सावरायनानै दोनथ'नाय जासिगोन नङा होनोमबा ‌।
औ जागोन दे ।
दे होमबालाय नोंथांनिसिम। हामलायनाय थाहरबाय। औ दे।